हेलौ
औ नोंथां।
ओं नोंथाङा दायो फ्रि दङ ना?
औ दङ नोंथां। नोंथाङाबो फ्रि दङ ना?
औ नोंथां आंबो फ्रियैनो दङ।
अ अ
उम दायो नोंथांजों बांग्रिं मावनायनि जाहोनाव भारत हादरनि सुबुंफोरा भुगिनांनाय माखासे जेंना जेंसिनि सोमोन्दै एबा निदान खैफोदनि सोमोन्दै सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नों औ बिदिब्ला नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा बेनि सोमोन्दै।
औ बांग्रिं होननानै बुङोब्ला जोङो बेखौहाय मिथिंगायारि जाथाय होननानै मिथिनो हायो।
औ औ
ओ जाय बिलावआवहाय बुहुमा गोजावनानै दङ बे माव खाङोब्लानो एबा दोरोदोब्लानो सोदाव लायोब्लानो जोंनि बुहुम बिखाया मावखाङो बेखौनो बांग्रिं मावनाय होननानै बुङो नङा होमबा
औ नंगौ नंगौ
दा बे बांग्रिं मावनायनि जाहोनाव ओ‌ गोबां बुहुम बिखायाव थानाय जिब जिबि बिफां लाइफाङा खहा जादों बे जों लोगोसे जों सुबुं माहारियाबो माखासे जेंना जेंसि निदान खैफोदखौ सुंनो गोनां जादों औ ओं बेबायदिनो जोङो नुनो मोनो बांग्रिं मावनायनि जाहोनावहाय जोंनि न' बां बायनाय ओ बिल्डिं बायनाय लामा गावस्रानाय दालां गावस जोगानाय बायनाय ओ बेफोरखौहाय जोङो नुनो मोनो जेराव माखासे सुबुंफोरनि थानाय राहायाबो नस्थ' जायो आरो अब्ला जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै थानायनिफ्राय लानानै गोबां जेंना जेंसि जों बिथांमोना भुगिनां
औ नंगौ
दा बेनिफ्राय जेनेबा बांग्रिं मावनायखौथ' जों सुबुं माहारिया बा रावबो हमथानानै लाखिनो हाखाया अब्ला बेबायदि ओ जाथाया जायोब्ला जोङो सुबुं माहारिया मेलेमजिबि हिसाबै बिनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय जों माखासे आदब खायदा राहाफोर खौहाय जोङो खालामनो हायो नङा होमबा दा बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना
औ नंगौ नोंथां जोंहा बांग्रिं मावनाय होनोब्ला माखौ बुङो बेखौ नोंथाङा मोजाङैनो गुवारै फोरमायनानै गालांबाय ओ जोंहा बेनि बांग्रि मावनायनिफ्राय जों माबोरै रैखा खामनो बा माबायदि आदब खायदा बाहायनानै जों माबायदि गावखौ रैखाथियाव लाखिनो बेनि सोमोन्दै जोङो बुंनो थाङोब्ला जोङो गोबां गुबुन गुबुन आदब खायदाफोर जोङो मख'नो हायो जेरैहाय जोङो आथिखालाव ओ बिगियानारि मुगायाव बिगियानगिरिफोरा बा बोथोर बिगियान फोरा ओ सिगाङावनो बा बांग्रिं मावनायनि सिगाङावनो बांग्रिं मावगोन होननानै माने जोंनि बयनिबो फनाव माने जोंनाव एलार्ट मेसेज हरो आरो ना बेदि औ जेब्ला जोङो एलार्ट मेसेजखौ मोनो अब्लाना जों जों बयबो माने जों सांग्रांथियाव थानो हायो जेरैहाय जोङो न सिङाव दोङोब्ला जोङो टिबोल बा सां बा बैसां सिङाव हाबनानै थानो नांगौ जाहाथे नफोरा ओ बायनानै गोलैल्बायोब्ला जोङो बिनिफ्राय रैखाथि मोननो थाखाय जोङो सां बा टेबोल बेफोरनि सिङाव जोङो बे आथिङाव हमनानै थानो नांगौ आरो जोङो बेबायदिनो जोङो बायजोआव दङब्ला जोङो माइहुं बायदिफोर थायो जिगाबजों बानायनाय बेफोराव जोङो थानो नांगौ गा खोनानै आरो बिदिनो जोङो औवा सुबा बे औवा रोदाफोरा गोबां जायो जाहाथे बियो बांग्रि मावनानै हाया गावो ब्लाबो बियो माने सिङाव हाबलांनायनि सान्स थाया बिनिखायनो माने बेयावबो जोङो थानो हायो। माइहुंयावबो जों बेबायदिनो थाना आरो बिदिनो जोङो मासे ओ गोबां जोङो लामा सामाफोराव थायोब्ला जोङो ओ आथिखालावथ जोङो कारेन्ट बायदिसिनानि जुग जाबाय जोङो कारेन्ट खुन्था बायदिफोरनिफ्राय जोङो एसे जानगाराव थानो नांगौ जोंहा हाया सोमावल्गुंनानै जुदि बे कारेन्ट खुन्थाफोरा नोंनियाव गोलैसिननोबो हागौ बेनिखायनो जोङो सांग्राङै थानो नांगौ। ओ जेरैहाय जोङो लामा सामाफोराव जोङो हान्थियोब्ला बा जों दावबायोब्ला जों गारि बा साइकेल सायाव दोङोब्ला जोङो ओ गारि बा साइकेलफोरखौ जोङो दसे दिदोमै लाखिथनानै जोङो बे गारि सिङावनो जोङो थानो नांगौ। जाहाथे जुदि गारिया खारबाय थायोब्ला जुदि बे हाया मावबाय थायोब्ला गारियाबो खायलें खुयलें जानानै नों एक्सिडेन्टबो जानो हागौ। बेफोरबायदिनो माने गो बां खैफोद जानायनिफ्राय जोङो बेफोरखौ खालामनानै जोङो गावखौनो रैखाथि होनो हायो। औ
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा माखासे मोजां मोजां आइडियाफोरखौहाय ओ फोरमायलांबाय ओ जोंनि सरखाराहाय जोंनो एलार्ट मेसेज हरो। जायनि गेजेरजों जोङो सिगांग्रो सांग्रांथि थाग्रोनो हायो। अ बेनिफ्राय जेब्ला ओ बांग्रिं मावो अब्ला ओरैनो लांदां जायगायाव थानायजों लोगोसे माखासे बैसां बा आरांगानि सिङाव थानानै बैयाव गोरा हमथानानै थायोब्ला जोङो ओ जोंनि सायाव गोग्लैसिननाय दंफां लाइफां बा न बां गोग्लैसिननायनिफ्राय जोङो गावखौ रै खाथि खालामनो हायो बेनिफ्राय औवासिं सुबा माइहुं बेफोराव थायोब्लाबो नों थाङा बुंलांबाय जोङो बिनिफ्राय बांग्रिं ओम मावनायाव हा गावस्रायोब्ला ओ। जेनेबा हा गावस्रानानै गो ओ सिङाव लांनायनिफ्राय रैखा खालामो होननानै ओं बेनिफ्राय आरो नोंथांनिसिम आं मोनसे खोथाखौ ओ बुंनो सानदों जे
औ
जों सुबुं माहारिया बेफोरबायदि मिथिंगायारि जाथायखौ अकसमताव जोबोद गिखांनाय मोनो मानो होननानै बुङोब्ला नैबे बांग्रिङा माब्ला समाव फैगोन ओ माबोरै फैगोन बेखौ बियो खोन्थानानै फैया बिनिखायनो जेब्ला अ बांग्रिङा मावगोन अब्ला माखासे सुबुंफोरा सुथि मोनखांनाय बायदि बोरैबा गिखांनाय जायो आरो बेबायदि समावहाय अ सोरबा जिरायनानै दंमोनब्ला बियो मायाव खारगोन मायाव खारा जानानै लांदां जायगायाव खारलांनो होननानै हथात खारलाङो अब्ला ओं नाथाय बेफोरबायदि खालामनाया ओ जोंनि देहानि थाखाय मोजां नङा जोङो बेख गौ ओ फिनजाथाइ मोनबोगासिनो आरो ओ माने जुदि जोङो हथादै खा सिखारनानै खारलांनो नागिरोब्ला जोंनि ओ देहायाव थानाय बै खारथाया ओ सौ खलायो आरो जों बे गोसो मेलमनि गिनायज जंहाय प्रेसार बैबा जाखागोन आरो अब्ला खासे सुबुंफ्रा बेनि थाखाय ओं खर' गिदिंनायबो थाङो होननानै जोङो मानसि फोरनिफ्राय मोनथिनो मोनो बिनि फ्राय आरो खायसे जायनिखि प्रेसार दंखायो बिसोरो गोग गोग्लैनानै खोमानायखौबो जोङो नुनो मोननाय जायो आरो दाख्लै बावैसो जा जोंनिया आसामाव बांग्रिं मावलांबाय बेवहाय आङो मोनसे खौरांखौ मोननो मोनदों जोंनिनो ओनसोलावहाय। ओह जेब्ला हरावहाय बांग्रिं मावदोंमोन अब्ला ओह बै सासे एसे ब्रैजिबा बाजि बोस सोर सोनि सासे हौवा मानसिया उन्दुनायनिफ्राय दुफुं सिखारनायाव बेहा प्रेसार जाखांनानै बियो जि जिउखौ खोमानो गोनां जादों। मानोना बिहा सिगांनिफ्रायनो प्रेसारा दंखायोमोन। ब्लाद प्रेसाराहाय। बिनिफ्राय बेयो जेब्ला बेफ बांग्रिंआव गिखांनाय मोननानै सिख ओह आंगो सांगो सिखारखाङो अब्ला बियो बिनिया फ्रेस रा स्ट्रक जानानैहाय जिउ खोमानायखौ आङो मोनथिनो मोनदों आरो।
औ नंगौ नोंथां बेबायदि जाथायखौ माने गोबां जोङो जानाय नुनो मोनो। जेरैहाय जोङो भारत बरर्स नि सिङाव आसामाव दाखालि बावैसो जोंहा जानानै थांबाय बेयावबो माने आंङो प्रेकटिकेलि नुनो मोनदों जेब्ला ओह। ओह फुंनि-फुंनि ब्रै बाजि जिद मिनिट ना बेसबां ना जिस्नि मिनिटमोन। बेसेबां समाव माने बांग्रिंआ मावद ओ अब्ला बयबो मान हस्टेलनिफ्राय बयखौ बेखौबो माने उन्दुनायनिफ्राय सिखारनानै जाय फाराफारि ओह गाहायाव बिल्डिंनिफ्राय खारख्लायबोनायखौ नुनो मोनदों। आरो खायफाया सानदोंमोननो गोसो गोसोआव आङो बिल्डिं सानिफ्रायनो बारजोबनोसै नामा? बेफोरबायदि माने खालामनो खालामनो नाङा बेफोर जाथायखौबो माने हाखु दाखु माने गिनायजोंनो खालाम नो नागिरनाय बेफ- जाथायखौ माने नुनो मोन बोदों आरो। बेबायदिनो जोंङो माने बेफोरबायदि जाथाय जायोब्ला माने खाथ गिनायजों जानानै माने गोबां माने खहा खालामनानै लायो खायफाया जिउबो खोमादों। आरो बिब फाया गोबां बेराम बो थालांदों। जेरै नोंथाङा बुंनाय बायदिनो खर' गिदिंनाय बायदि आरो आरो जोङो मोनसे जाथायबो नुनो मोनदों। ओ सासे आइजोआ सिथ्ला सिबबाय थानाय समावनो बांग्रिंङा फैनानै होदोंमोन अब्ला बिहा प्रेसार गोनांखाय माने बियो ओ गोग्लैनानै थादोंमोन नाथाय जिउआ थाङासै। भायग' मोजां औ बेफोरबायदिनो जों मान माने गोबां जाथाय जानायखौ नुनो मोनो आरो। ओ जोंहा बांग्रिं मावनाय होनोब्ला माने गोबां खुगा सल' बायदिफोरबो जोङो माने खोनानो मोनबोदोंमोन आरो गोदो बिदिब ब्ला नोंथां दिनैनि सावरायनायखौ एसेयावनो लाख मा दे
औ जागोन नोंथां
औ दे आ